औ खोनादों
औ नोंथां खोनादों
औ बिदिबा आं दिनै फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फन हरदों
औ नोंथां सावरायनो हागोन
नंगौ दा आयदायानो जाहैबाय जोंहा बर'नि दोरोङारि गायनाय फुनाय बे बोथोरफोरखौ जों माबादिहै फालियो बा जों माबोरै जों आबाद मावो। आरो जोङो मा मा आबाद मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै आरो। दा बिदिबा नोंथाङासो एसे जागायजेनदो बिदिबा। दा जों बोथोरनि बोथोर माने जों मा मा बोथोराव मा मा आबाद मावो। आरो माब्रै मावनाय जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना हादों बिदिबा नंगौ।
जागोन नोंथां आं फोरमायनोसै जों आबाद मावनाय होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो गोसोआव फैग्रोयो जोंनि बर' फोरनि माइ आबाद मावनायासो। अब्लाबो जों बर'फ्रा माइ आबादजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि आबादफोरखौबो जों मावबोनाय नुनो मोनबाय दङो। बेबायदिनो जों बर' फ्रा आबादखौ दैज्लांनि आबाद आरो मेसेंनि आबाद बे मोननै बोसोरावबो जों आबादखौ मावबोनाय नुनो मोनबोदों। अ नोंथां। गिबियावनो जों माइ आबादनि बाथ्राखौनो एसे सावरायनोसै
औ।
माइ आबादखौ बर'फ्रा आथिखालावहाय। गोदोनि जि दोरोंङारि भाबै आबाद मावबोनाय जेरै- मोसौ जों हालेवनानै हाल जुंगाल लानानै जो हालेवनाय ओ बेखौ आथिखालावहाय नुनो मोनला। नुनो मोनानला माने आथिखालावहाय जों खम समनि आंखालावहाय जों बांसिन बिगियाननि जि आदबजों दिहुनजाबोनाय। बेरंदामिननि आदबजों ज दिहुनजानाय बे ट्रेक्टर पावार टिलार बेफोरखौ बाहायनानै। बांसिन बर' सुबुंफोरखौ आबाद मावनायखौ नुनो मोनबोगासिनो। अब्लाबो ओ जों गोबां ओनसोलफ्राव दासिमबो बे जोंनि दोरोङारि खान्थियै आबाद मावनायखौ एसे एनैब्लाबो नुनो मोनो।
नोंगौ नोंथां औ।
औ नोंथां जेरै जोंङो ट्रेक्टरजों बेबायदि हामो माइ गायनायनि जि माने आबाद मावनाय माइ गायनाय जि आदब खान्थि बेयाव जों ट्रेक्टरजों बा पावार टिलारजों जों बेबायदि आबाद मावोब्ला जों खम समनि गेजेरावनो जों गोबां हा दुब्लिखौ बा फोथारखौहाय। बेबायदि हालेवनो हायो।
औ।
आरो बेजों लोगोसेनो जों आथिखालावहाय माइ गायनाय बे माइ गायनायावबो जों मेचन माइ गायग्रा मेसिन बेखौ जायगा जायगा नुनो मोनसै बेजों लोगोसेनो जों जि माइ हानाय बे माइ हानाय मारा होनाय बेफोरावबो नों मेसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो बे बिथिंङाव नायोब्ला आरो जोंनि बर'फोरनि आबाद मावनायखौ गोबां जौगाबाय होननानैबो बुंनो हायो मानो होनब्ला गोदो जों जि दोरोंङारि थाबै जि आबाद मावदोंमोन बे आबाद मावनायाव जों गोबां सम लायोमोन जों गोबां बिबाय माने गोबांद्राय माने बिबांनि बा हाफोराव जों आबादखौ मावनो हायामोन गोबां सम लानायनि थाखाय आथिखालाव जों बेबायदि मेसिन बाहायनानै आबाद मावनायनि थाखाय जों खम समनि गेजेरावनो गोबां
औ
आबाद मावनो हानायखौ नुनो मोनदों
औ औ बिदिबा जों बेथ' दैज्लां बोथोरनि आबाद जाबाय माइ आबाद आबादा दा माइ आबादानो गुबै आबाद होनजायो जोंनि बर' नि आबाद मावनायखौ दा दैज्लां बो बोथोराव जोंङो बेबायदिनो मोसौजों हालेवनानै हाब्रु खालामामनानैसो जों माइखौ गायनाय जायो नङा होमबा दा बेबायदिनो जोंनि आइजो बा हारिया बांसिनहैनो जों माइ गायनायखौ नुनो मोनो आरो बिथांमोननि माइ गायनाया जोबोद बिथांमोना जोबोद मोजां आरो जबो बिथांमोननि आखाइाबो मोजां माने गायनायनि गायनाय बिथांमोना गायबासो जोंना माइ फिथाइफ्राबो मोजां ओंखारो बिदि फोथायनाय दं आरो ना आरो बेबायदिनो जोंहा आरो लोगोसे जोंहा बायदिसिना माइ गायनाय आबाद गायनायावहा आबाद मावनायाव बा माइ गायनायाव जों खस्थ' खालामनायनि जोंहा मोननैसो रंजानायफोर दं नङा होमबा नोंथां जेरै जों माइजों लोब्बा थानाय माइ आबादजों लोब्बा थानाय जोंनि ओ माने जोंनि फोरबोफोर फालिनाय बा जों रंजानाय बेफोरनो जाहैबाय जोंहा जेब्ला जों जोबोद खस्थ' मावनानै जों माइ आबादखौ मावो मावनानै जोङो जेब्ला माइ गायनाय जोब बाय बै सानखालि जों हाल जांख्रा होनना मानिनाय जायो नङा होमबा होमबा नोंथां औ बे हाल जांख्रा फालियो जोङो जोबोद मोजां रंजायो माइ गायनाय जोबबा हाब्रुआव गेलेयो हाब्रुजों फोनलायलायो गावबा गाव आरो ओ माने हाग्रा हाब्रुजोंनो दुगैनाय जायो आरो ना बेै सानखालि बिनि उनावहा न'आवहा मोजाङै जोङो बेदर जौ बेफोरबायदि जों जानाय जायो आरोना फैनानै बा दुब्लि फोथारथिलियावबो जायो आरो आरो न'आवबो जानाय जायो आरो बि उनावहा मोनसेया जाहैबाय जोंहा माइ आबादजों लोब्बा थानाय फोरबोआ जेरै जोङो खाथि गासा खाथि गासा होनाय बेयो जोंहा खाथि गासाखौ सावनानै जों इसोरनावहा बोर बियो जे देग्लाय जोंनि माइ आबादनि फिथाइया मोजां जाथों बा माइआ फिथाइ मोजाङै होथों बुरजा बुरजा थायथों बिदि होननानै जों आर'ज गाबनाय जायो आरोना
औ नोंथां
औ बेफोर जाबाय जोंहा माइ आबादजों सोमोन्दो थानाय फोरबोफोर आरो आरो बेनि मोनसे दंबावो आरो जेरै माइनाव बरायनाय जेब्ला माइ फिथाइया थायनानै ओ मोनहां मोनहां जायो अब्लानिया जोङो बे माइखौ बा आबाद थलियाव थांनानै ओ माइखौ एसे हायो आरोना मुथासेसो हानानै जोङो बेखौ खर'आवहा रुजुननानै जि गुफुरजों खानानै खर'आव रुजुननानै खाम जथा सिफुं सेरजा बेबायदि ज'है दामनानै जों मेथाइ खननानै जोङो न'सिम न'सिम लाबोयो आरोना जोङो माइनाव बरायनाय बायदिहै बेबायदि आरोना नोंथां
नोंथांमोननि औ नोंथांमोननि ओनसोल थिंहाय ओ बे खाथि गासा फोरबो जे जों माइनाव फोरबो होननानै बुङो आ बेखौ आथिखालाव जों नुनो मोननाय बायदिब्ला ओनसोल लाना ओनसोल जोंनि आइजोफोरा गोदोनि समावहाय जों माइनाव दिखांनायखौ जों दस्रा दिनावहाय मोजां बाराय लानानै बे थिखांनाय नुयोमोन नाथाय ओ आथि आथिखालावहाय गोबां ओनसोलफोरावनो जों बे माइनाव थिखांनाय फोरबोखौ जों खाथि थि गासाजों माने लाफानायखौ आथिखालाव जों गोबां नुनो मोनबोदों ओ मानो होननानै बुङोब्ला ओ आथिखालावहाय ओ जोंनि जे बर' आबादारिफोर ओ बिसोरो गोदोनि जि माइ आबाद ओ जेरै माइसालि माइ बा आसु माइ बेफोरबायदि आबाद मावनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनला ओ बेबायदिनो बोथोर आरो ओ समजों बा हाफोरजों गोरोबहोनानै जों जोंनि बर' आबादारिफोरखौ गोबां माने गोदान गोदान जोलैनि माइफोरखौ आबाद खालामनाय नुनो मोनसै जानो हागौ बेनि थाखायनो जों आथिखालावहाय बे खाथि गासायावनो जों माइनाव दिखांनाय फोरबोखौबो लानाय खौ नुनो मोनो
औ औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां
औ दा जोंनि ओनसोलाव बेबायदि नङा आरो ना खाथि खाथा खाथि गासा फोरबोआवहा जों बिदि माइनाव बरायनायखौ आं नुवाखै आरो जोंनि ओनसोलाव जोंहा आलदा बारायफोर बिदि लानानै मोजां सान बा मंगलबार बिदि लानानैसो जों न'आव न'आवहा मायनाव बरायनायखौ आं नुदों आरो ना बिदि जोंनि ओनसोलाव बेबायदि आरो ना नोंथां आरो दङ जोंहा आबादजों आबादानो बेनो आबाद आरो जोंहा मेसें बोथोरावबो जों मैगंफोरनि आबाद मावो दा दैज्लां बोथोरावबो मैगंफोरनि आबाद मावो दा जोंहा माइ आबादनि अनगायै जों आरो जोंनि बर' हारिनि आबाद मावनाय होनबा जों जोंनि बे मेसें बोथोराव आरोना जों गुबैयै आबाद मावो जेरै जोंहा जानाय ओंख्रिफोर सबाय आरो सिबिं बेसर बेफोरो आरो जोंनि मोनसे दोरोङारि आरोना बेफोर आबादाबो मानोना जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बेफोरबायदि आबाद मावनानैनो जाबोनाय मानसि आरो बेजों जोंहा सबाय ओंख्रियाथ' जोंनि गासैनिबो आंगो बर' हारिनि सुबुंफोरनि आंगो ओंख्रि होनदोंबा सबाइ ओंख्रि बेबो मोनसे माने आंगो ओंख्रिफोरनि गेजेराव आरोना बेबो मोनसे बेखायनो गुबैयैनो जोंहा सबाइनि आबादखौ जोबोद मावनाय जायो आरो दा बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव जोङो मेसें बोथोराव सबाइखौ फोनाय नुयो जोंहा माने बेबायदि आरोना बुरलुंबुथुर दैमा आरो जिखुनु दैमा दं ओ हमना ला बे दैमा आरोना जिखुनु माने बुरलुंबुथुराव ज' जाहैनाय दैमाफोर बेफोरावथ' मेसें बोथोराव दैया रानलाङो नालाय दैया रान लांनायजों बेहाय जोबोद हासार बा फुलुं गोनां जायो आरोना बे जायगाफ्रा आरो ब्रम बुरलुंबुथुरनि बे गारलांनाय जिथु बा सर होनना बुङोना जों साफ्रि आरो औ बेहाय जोंहा साफ्रि जाहैनाय बेबायदि हुदा दं आरो जोंनि हारिनि सुबुंफ्रा बा जोंनि ओनसोलनि सुबुंफ्रा बेहाय मा खालामबावगोन जों माने जोंनि ओनसोलावहा बे ब्र बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेराव आरो जेब्ला दैया रानलांबायना औ अब्लानिया बे दिग दैमा गेजेरावहा जोङो बे हा गारलांनायावहा जों आबाद मावहैयो आरो जों सबाय फोयो सिबिं फोयो बिदिनो जुखाम गायो बेबायदिमोन आरोना गोदो गोदाय बा दाबो मावो मावनाया ओ दाबो मावो बिदिनो बिथांमोना बेहायनो साफ्रि जाहैनाय होननाय जायो आरो बेयावनो बिथांमोना नै दान थाम दान थाहैयो आरोे रे सनहारि लांनानै बा जानाय लोंनाय बेबायदि माइरंफोर बेबायदि लांखायो आरोना बिसोरो बिथांमोना नावजों बारलांनाय जायो आरो बेबायदिबो आबाद मावनायखौ जों नुदों आरोना जोंनि ओनसोलाव औ बेबायदिनो जोबोद मोजां मोजां आ जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेबायदिनो आबाद मावना जायो आरोना
औ नोंथां
औ नोंगौ नोंथांजोंहा बिदिबा समा जाबाय
औ नोंथां औ औ जब्ला नोंथांनिसिम औ साबायखर थाबाय
साबायखर थाबायदे नोंथांसिमबो